आंनिखौ
ओम खोनाबाय ओं
अ
एसे हरै दोरोदलां एसे ओमफ्राय ओरैनो मा खालामदों
ओरैनो दाथ' जिरायनानै दङ नोंथां
ए
बिफां सायायाव
होम
बेलासि समबो जाबायना नोंथां
ओम
ओरैनो नोंथांमोननिजों बोथोरफ्रा माबायदि
लादों आं हाय
खोनाया नोंथां अखाया
ओरैनो औ हाहांल' जायो हायाबो हाथाराबो एखमबा थाइफ्रि ज्राङो बेबायदि आरो ओरैनो नोंसिनिथिं गामिफोरनि थासारिफ्रा माबायदि नोंथां
मोजाङैनो नोंथां दाथ' गायनाय फुनाय दुहुम बयबो बांसिन मावनाय दांनायावनो दुहुम थायो आरो गामियाबो जोंना बिराद मोजाङानो संसार जानो मानो होनोब्ला
होम
नांगौ समावनो बांसिन जोंहा बोथोरफ्राबो मिलायनाय बायदि जायो खामानिफोर मावनायाव आरो
ओम
आबादफोर मावबाबो गोरान आबादाव गोरान आबाद मावबाबो मोजां मोजाङैनो मोनो आरो दैज्लां बोथोराव आबाद मावबाबो मोजाङैनो मोनो नोंथां बिनि थाखायनो आङो जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामि ओनसोलाव ओ संसार जानायखौ मोजाङैनो मोनो जाहाथे जोङो एसे खसथ' खालामब्लानो बिनि फिथाइखौ जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
जोंहा जोंहा जेनेबा दै नांगौबा जोंना खाथियावनो दै दं नालाय नोंथां बे दैखौ जोङो बाहायनो हायो आरो जोङो हासा र नांगौब्ला जोङो न' न'आवथ' बयहाबो मोसौ बोरमा थाखायो नङा होनोबा नोंथां थां हासार नांगौ अब्ला बिनि थाखाय जोङो हासार गोबोरखि हासार मोनो बोरमा खि हासार मोनो बेफोरबायदि आरोखि आरो जोंहा मोसौ बयनाबो न'खर न'खर मोसौ थाजोबो ना नोंथां दाथ' जोंना गामियाव बयनाबो मोसौ दङ गाइखेरफोरखौबो जों न'आवनो मोननो हायो
होम
बेफोरबायदि आरोखि आबाद मावनाया आरो जिउ खुंनाय राहायाव जोंहा आबादजों लोगोसे जोबोद गोरलैयैनो आबाद मावनानै जिउखौ खुंलांनो हानाय बायदि आङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव नोंथां
ओम ओम
नोंथांमोननि ओनसोलजोंलाय माबायदि जिउ खुंनाय राहाया
ओम जेबायदिनो आरोखि माने जि एसे गोसो होसारनानै मावब्लानो गासैबो मानि खामानिफोरखौ मावनो हायो जेरै हमनानै ला दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बेफोरखौ नों गोसो होसारनानै जुदि मावोब्ला माने जायैनि खोथा थायानो गैया आरोखि जोंनिजों जायगाफ्राबो गोबां दं आरोखि दाउ फिसिनोबो आरो बोरमा फिसिनोबो जोंनो जों हगारनानै होनो हायो दुब्लि बारि फोरावहाय मेसें बोथोरावथ' ओरैनो लांदां जानानै थायोना जोंनियावहाय
औ औ
आरो मोसौफोर लायोबा जोंनि खाथियावनो गांसो बारि हाग्राफोर दं बेयावनो जेनेबा लावखार फोर लानानै मोसौ फालो बा मोसौ बाथोन खालामनो हायो ओरैनोथ' जों मोसौनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनो नोंथां ओरै गाइखेरनिफ्राय हमनानै जों फिसा
ओ
बेबायदि आरोखि जों न'वाव गाइखेर लोंनायनि अनगायैबो जों बाजाराव फाननानै बे गाइखेर फाननायजोंनो जोङो न'खरबो सालायनो हायो बिनिफ्राय जों लावखारफोरनोबो जे बेथन बेफोरखौ जों होनो हायो आरो माने
नंगौ
जोंनावहाय मोसौआबो फिसा जाबाय थायो नालाय मोसौ जेराव मासे माफा गाहाम बेबायदिनो जों बे बेफोरो माने थाखा दोनथुमनाय बायदि जायो मोसौ फिसाफोरा
औ
ओरै जों न'खर बा लावखारफोरनो बे बथन होनाय बेफोरखौ जों गाइखेरजोंनो सामलायबाय इनिफ्राय मोसौ फिसाया माने दोनथुमनाय बायदि जाबाय आरोखि बेखौहाय जेब्लानाखि देरो होमबा जों खेबसेनो फाननानै खेबसेनो जों रांखौ ज' मोननाय बेफोरबायदि आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो बोरमा बोरमायाबोथ' जोंनियावहाय गोसो जायोब्ला बोरमा फाराम खालामनानै जों गोबां रां आरजिनो हायो जोंनियावहाय खालि माने मावनांगौल' आरोखि बेबायदि आरो नों थाङा बुंलांबाय नोंथांमोननियावहाय आबाद मावनाया बिराद मोजां उम गोसो जानानै जुदि मावोब्ला मोजां आबाद मोनो जोंनियावबो बेबायदिनो
औ
ओरै मे गोरान आबादखौहाय मेसें बोथोराव बांसिन मावनाय जायो जोंनियावहाय
औ
गोरान आबाद मावग्राया आलदा हा दं जोंनियाव आरो दैज्लां आबादाव जाय गेसि माइ आबाद मावो बेफोरो माने आलदा दङ' नि गासिबो बिथिङाव माने दंसाबजोबो होनजायो आरो जोंनियावहाय।
औ।
ओ ओरैनो गामिफोराबो बयबो माने गय बागान औवा बागान बे फोर बायदि गायनानै लानाय जों लागावहाय जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनसै आ-आथिखालावहाय
उम
दा बेफोरजोंबो जोङो माने बोसोरै बोसोरै फिथाइ थाइबानो जोङो गोबां रां मोनो आरोखि फानहरनानै बेफारिफोरनो फानहरनाय जायो बांसिनानो गयफोरखौहाय ओरैनो नोंथांमोननिजोंलाय मा मा मावो?
जोंनिजोंबोथ' बिदिनो मावो नोंथां ओरै जेरै माखासे थाखा आरजिनो थाखाय थाखा रांखावरि आरजिनो थाखाय बांसिन बिबांनि बिजनेस एबा फिसा फिसौ बेफारि मावनो थाखाय बांसिन नो औवा गायो आरो औवाखौ बेफार फालांगि खालामो आरोखि नोंथां आरो औवानि बाग बयबो जेरै जोंनि ओनसोलजों आं नुनो मोनो रबाद आरो साहा आबाद फोरखौबो मावनाय जायो रबार रबाटआवबो गोबां गोबां रां आरजिनो हायो रबादजोंबो मानो होनबा बेहा बेयावबो बिराद मुलाम्फा जायो आरो नोंथां।
उम
जों रबादनि दामखौथ' जों मिथिखायोना नोंथां आरो रों रबारजों मा मा बाहायो मा मा बानायनो हायो जों बेखौबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां। सेन्देल जेरै सेन्देल जुथा बायदि बायदि रोखोमनि जोङो गसा लंपेन्टबो नुनो मोनो।
उम
रबटजोंनो जोङो मोनजोबनो हायो बेफोरखौ बेनि थाखाय खायनो रबार्टखौ गोबां बिबांनि रां आरजिनायाव बाहाय बाहायनाय जायो आरो लासै-लासैनो गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा सासे सानै मावगोर-मावगोरोनाय सुबुंफोरखौ नुनानै बिसोर बिसोरो बिसोरनिखौ सोलोंनानै लासै लासैनो बिसोरबो बे हाबा फारिखौ मावलांनाय बायदि खामानिखौ आङो नुनो मोनगासिनो गामियाव नोंथां। आरो साहा आबादाबो बेबायदिनो जोंहा साहा आबाद मावबाबो जोब गोबां रां आरजिनोबो हायो आरो जोङो न'आवनो सापाथिनि सा न'आवनो साहापाथि बानायनानै लोंनो जा लोंनो हायो नोंथां।
ओम उम
साफाथि आबादाबो जेरै सापाथि आबादखौ जोङो जोंहा दैज्लां बोथोराव साबसिन मोनो। होनोब्ला नोंथां साफाथियाव जेन साफाथि आबादाव साहा आबादाव जेरै अखा गोग्लैबाय थाबा बियो गोदान गोदान रोदोम गाजा हरनानै गोदान गोदान खिलिबाय थायो नङा होमबा नोंथां बे खिलिनायनि जे सा बे खिलिखांनायनि उनाव जे सानथाम सानब्रैनि उनाव जोहा बेखौ खानो खानो हायो ओरैनो आङो नुनाय बायदियाव जोङो साहा आबादखौ मावोब्ला जोङो एप्रिलनिफ्राय मे, जुन, जुलाइ बेफ्राव जोबोद मोजां मोनो नोंथां आं नुनायाव।
उम साहा बिलाइखौ।
औ मानो होनब्ला बे समाव जोबोद अखा हायोना नोंथां
औ
अखा गोग्लैसो गारो बे समाव अखा गोग्लैनायनि थाखायनो जोंहा साहा आबादखौ बांसिन थाब थाब खानो मोनो आरोखि आं नुनाय बायदियावथ' जोंनि ओनसोलाव ओ साह आबादखौ मोजां मथन अखा हायोब्ला सप्तासे जोंनो खेबसे खानो मोनो सप्तासे एबा सप्तानै बेफोरजोंनो होमबा जों मास मोनसेयाव खेब- नै गाहाम हरनो हायो ओ जोंहा साहाखौ केजि हिसाबै फानहरनो हायो आरो जोङो साहा आबाद मावोब्ला जोंहाथ' बेहाय ओरैनो डाइरेक्ट गारि लांफैयो ओरैनो जोंहा लेबारफोर लानांगौ जायो माखासे साहा आबादाथ' गुवारानो जायो नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो आखाइजों खान खानानै दोनथुमनांगौ ओमफ्राय बेखौ लांनानै ज मोनसे जायगायाव जमा दोननांगौ बिनि उनाव जोंहा बेखौ बे साहा आबादा जेखि गाज्रि जाया बे खाखानाया बेखौ दसे दसे समनि उनाव जोंहा बेखौ फिदिं फिदिं होनांगौ मानो होनबा आ आबादा नोंथां जमा दोनथुमबा गरम जायो
ओम
जेरै जिगाबफोरा जुथुमनानै दोनबा सिङाव गुदुं थाया होमबा नोंथां
औ
बेफोरबायदिनो साहा आबादाबो बिदिनो खाखांनायनि उनाव जमा दोनथुम बा गरम जायो गरम जाखांबा बांद्राय गरम जायोब्ला नोंथां साहाया गाज्रि जानो हमो मानो होनबा बियो खामलांसै नालाय
उ
अरजों सावनाय बायदि जायो सिङाव बिनि थाखाय ओंखायनो जोंहा बेखौ दसे दसे समनि थाखाय फिरिना होबाय थानांगौ जाहाथे साहाया आबादा मोजाङैनो थायो जों लांजासिम आव हरजासिमाव बिनि उनाव जोंहा गारि फैब्ला बेखौ थिखोना हरनाय जायो बेबायदि लांनाय जायो नोंथां आरोबाव
ओरैनो ओम
ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलावहाय गोरान आबाद मावनायनिफ्राय बेफोरबायदि जेनेबा साहा रबाट गय बेफोरखौ माव बांसिन आथिखालावहाय बेबायदिनो द्रागनफोरखौबो माव मावनाय नुयो आरो आबादफोर होनबो माने सिगां समनि आबादा गोबां आलादामोन आरो आथिखालाव गोबां जेनेबा आबाद होनबाबो एसे आलादा टाइपनि जेनेबा गोनोखोआरि आदबनि मावनाय नुनो मोनसै जेनेबा हमनानै ला बेसर सबाय बेफोरखौहाय गुजिथेल देमसि बेफोरखौ सिगांनि समाव बेफोरखौल' बांसिन मावनाय नुयोमोन खिन्थु आथिखाल आथिखालाव मा नुयो बिनि जायगायाव स्ट्रबेरि जोगोनाथ बेफोरखौहाय जों गायनाय नुनो मोनो बानलु राजा आरो बेसर खौबो जोङो सिगां समफ्राव बेगर आरिनि थाखायल' गायनाय नुनो मोनोमोन खिन्थु आरो आथिखालाव मा बेखौ मैगं आखारै फाननो थाखायबो होनाय आरिनायखौ नुनो मोनो।
औ नगौ नोंथां
जोगोनारफोर जोगोनारफोरखौ मा खालामो फिथाइनि थाखायबो जों गायनाय नुनो मोनो। बेबायदिनो मैगं फाननो थाखायबो जोगोनार बिजौ मैगं फाननो थाखायबो जों गायनाय नुनो मोनो ओरैनोथ' गोबां सोलायनाय फैबाय होमबाबो माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरोखि आरो आथिखालावहाय जोङो अर्गानिक हासारनि सोलाय बांसिन रासायनिक हासार होनानै आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनबाय
औ
उम बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा बेखिनियावनो दिनैनि सावरायनायखौ उम दे
दा समाबो जाबाय नङा ओमबा
औ औ